हेल'
औ दायो खोनाबाय ना?
एसे एसे खोनादों ओमफ्राय मानोबा मोजां खोनाफैयाखै फिसा खोनाफै
मानोथो एसे एसेल खोनानांगौ जा खो? दहाय क्लियार खोनादोंमोन।
हो?
ए दहाय गुबुनफोरजों रायलाय नायाव हाय क्लियार खोनादोंमोन। ओमफ्राय नों
औ दे दायो खोनादो।
दायो खोनाबाय?
अ
अ माहोनो फ्रि दङ' ना दायो?
फ्रि दं।
अ आ बिदिब्ला नोंथांजोंहाय बेलासिनि गोजोननाय बावहरग्रोबाय दे।
अ
आ बिदिब्ला जोङो दायो नोंथांजों सावरायनि आबाद आबाद मावनानैहाय रां आरजिनाय बेनि सायावहाय सावरायनि।
अ
दा आबाद होननानै बुङोब्ला मोनथिखागौ दा?
अ
आबाद मावनानैहाय जोङो माबायदि रां आरजिनो हायो आरो मा मा आ बाद मावनानै जों गावखौहाय जिउ दानायावहाय बिदिनो न'खर डेभेलप खालामलांनो हायो नोंथाङा बिनि सायाव एसे सुंदयै फोरमायथिहोनो हागोन नामा?
आबाद मावनानै आबाद मावनानै जों इदिनो
खुनुआ औ दे बुं। दे नोङो बुंलां।
हो?
ए दे नोङो बुंलां जोङो मा बायदि आबाद मावनानैहाय जोङो रां
आबादखो गिबियावनो आबादखौ मावनो थाय गासिबखौबो थाग थियारि खालामनानैसो मावनाय जायो गासिबो माबाफोरनो जगार बगार खालामनानै बेखौ फारसे बेफ्राय जोथोन लान
गिबियावनो हालेवग्रोनानै बायदिसिना खालामग्रोनानै बे मैगं थाइगं गायनो थाखाय जेरैहाय गिबियावनो हासार बाहायग्रोयो औ नंगौ
हेल
मा दखमख जादों बुंनाया जेनबा?
हो
ए बुंनायाव एसे दग मग जानाय बायदि मोनदों नोंखौहाय माबा मिनिनाय बायदि
दग मग जादों एसेनो
दे जेबो नङा नोङो बुंलां आरो फोरमायलां आरोना जोङो सर्ट टार्मनिख गेजेर ओमफ्राय ओ शर्ट टार्मनि दङ लं टार्मनि दङ ना आबादाबो मोननै सि-सिजननि दङ बबेबा ओ थाबैनो मोननाय बबेबा गोलाव सम नेनानै मोननाय बेफोरबायदि दङना बिनि सायाव एसे एक्सप्लेन खालामलांनो हा गोन नामा?
माने आबाद खौ आबादखौ अबेबा बायदि आबादखौ सर्टयै मोननाय
सर्टयै मोननाय औ बबेबा बबे बा आबादखौ जोङो सर्ट टाइमाव मोन बबे बा आबादखौ जोङो लं टाइम नेनानैहाय बोखांनांगौ जायोना बेनि सायाव एसे सुंदहैब्लाबो माबा होलांदो आरो एक्सप्लेन बेखेवनानै होलांदो बायदि
खोनाबाय
खोनायाखै नामा?
हेलौ
औ खोनायाखै नामा नोङो?
मानो क्लियार जाफैया नोंना से खावसे
नोंनिया जादोंना आंनिया जादों आंनाथ जेबो प्रब्लेमा मोनाखैमोन आं एसे सि
आंनासोलै बे
नोंनियावसो एसे प्रब्लेम नामा आंनियाथ आं गुबुनजों रायलायनायावहाय आं जेबो प्रब्लेम मोनाखैमोन।
ओम नेटानो। प्रब्लेम जायो।
जेबो नङा दे ओ फंफा फंनै थाबथानायखौ जो औ खोनागासिनो दङ नोङो कन्टिनिउल खालामलांदे जेबो नङा।
इखौ होमबा पारसेनिफ्राय एक्सप्लेन खालाम नांगौ आरो ना।
औ नों नों मा रोखोम एक्सप्लेन खालामो खालामदो नों जेरै मोनथियो आबादखौहाय बिनि सोमोन्दैहायल एक्सप्लेन खालामदो जेबो नङा।
ओम।
सर्ट टाइमनि मोननाय आबादावहाय नोङो ब
खोनायाखै।
औ सर्ट टाइम सर्ट टाइम औ खोनादों दे नों कन्टिनिउ खालाम खोनादों।
मुला-मुला आबादखौ। हालेवनानै बेखौ फोनानै। माने फोनानै एसे थाबैनो रजयो नालाय बेखौ एसे सर्टआवनो मोननाय जायो बे बे मैगङा एसे थाबैनो ओंखारनाय जायो आरो।
नंगौ। । ओमफ्राय बेलेग।
आदे। थाब थाब जागोन आ गोदैनो माथो।
मा।
खोनादों नों कन्टिनिउ खालामदो।